औ नोंथाङा दा सान्दि ओरैनो दङब्ला आंजों ओ मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला सावरायनांगौ आयदायानो जादों ओ‌ जोंनि ओ बरफोरादि बे ओ थास ओंख्रिफोर संनानै जायो बे थास ओंख्रि फोर खौहाय मा माजों संनानै जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा जा मिथिगौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ था स ओंख्रिखौथ जोङो बरफोरा नोजोर होनानै नायबा बरफोराथ जों निया बांसिन जायो नङा होमबा बर नखराव ओ थासनि ओंख्रिखौ गु गोबां रोखोमनि जों बानायना जानो हायो ओ थास जोङो थासखौ गासैखौबो जोङो जाफ्रामो होनजायो नङा होमबा? ओ जोङो जेरै ओ बिदि आथिंनिफ्राय लानानै जोङो ओ गुदिसिम जाजायो ओ बे बिलाइखौबो जोङो बिलाइखौबो जायो ओ आरो जोङो बिनि थाराखौबो ओ बुग्ला होनाय जायो। बुगा बेखौबो जोङो एवनानै ज जायो ओ जोङो बिलाइ एबा थारा एबा जोङो आयथें एब बा बिबार ओ गेजेरनि जों बिथराय ओ थास बिथ्रि नै जोङो ओ ओ थास' बिथ'रिफोरखौबो जों गासैखौबो जाजोबो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि संना जानाय जायो। ओ जेरै जोङो दाथ' जोंनिया ओ थास' बिबार एबा थास' आयथिंनि सिजेन नङा होमबा नोंथां? ओ दा जानाय सम ज्लां समाव जोङो ओ बिदिनो थास' बिबारफोरखौ जों गोबां ओ थास' बिबारखौबो जोङो हाथाय बा बाजाराव ओ बिदिनो मुथा मुथा फाननानै ओ जोबोर बेसेन गोसायाव ओ फाननायखौ नुनो मोन नो दा बायदियाव जोंनिया ओ ओ बिदिनो जोङो अमा बेदर एबा ना खांख्राइफोरजों जोङो ओ संनायखौ जानो मोनो। ओ जेरै मोननै रोखोमनि स संना जानायखौ जों नुन नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो खारैबो संना जानायखौ नुनो मोनो आ एबा जों मिखिबो संना जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ औ।
थास'नि बिदि ओ थास'आव जोङो ओ फालौ होआबाथ' जाथा थारा नङा होमबा नोंथां? ओ जोबोर मानो बियो। ओ जोङो बेखौ थास' बिट्रिखौ जोङो ओ थास' बिबारखौ ओ बिदि जाबा जोङो गुबुनाव थांबा ओ जोंनि ओ देहाफोराव जोंनियाव गोलोमनायफोरा मोनामनानै ओ बासना जायो होननानै ओ मिथियो नङा होमबा नोंथां? ओ बिथांमोना ओ जोङो दा जेनेबा ओ गासै सैबो सुबुङानो माने गुबुनाव थांबा जोङो थास' बिबारखौ जानानै बारा थांना ओंखारलांना थांनाय जाया आरो ओ बिदिनो जोङो ओ थास' ओ मादि बिदि थास' बिबारखौ मादि सङो बुङोब्ला जोङो ओ बा थास' बिबार जोङो गेजेरनि ओ बिबारनि गेजेरनि मोनसे आरो बिबारबाव बेखौ जोङो गार नाय जायो ओ बियो बियो थाफाबा जोबोर माहोनो नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो बेखौ ओस सायनानै थाराखौबो गारना लानानै जोङो गेजेरनिखौबो बिबारखौ गारनानै जोङो फासनि बिबारखौ ओ हाफ्लेना होनाय जायो बेखौ सुनानै जोङो ओ ओ बिदिनो जोङो खारै जों एवबा बेखौ जोङो खारैजों ओ जावरायनानै ज जोङो खोबना दोनो बे जेब्ला रहायो अब्ला जोङो ओ ओम बेख बेखौ जोङो ओ नाफ्लेनानै ओ गुन्दै खालामनानै बेहाय जोङो दै होनाय जायो दै होनानै जेब जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो फालौ ओ संख्रै जाब्रां बायदि जोङो देना लानाय फोरखौ होनाय ओ बिनि उनाव जोङो नाय ना एबा खांख्राय एबा जोङो अमा बेद होनो गोनांखौ जोङो एवफ्राना लानानै बेहाय जोङो होसननानै मोनजासि संनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? ओम बिदिनो जोङो थास' बिथ्रिफोरखौबो ओ अमाफोरजों नाफोरजों एबा नाफामफोरजों जों गो गोबां जानाय नुयो नङा होमबा? ओ बिलाइफोरखौबो ओ गोदो बांसि बांसिन जायोमोन बिदि बिलाइफोरखौबो जोङो ओ ना गोथां एबा ना फिसा मावा ना फिथिग्रि एबा नास्राइफोरजों जोङो ओ बोथियाफोरजों गोबां जानाय नुयोमोन ओ गोबां गोबां गोथावबो जायो बिदि जाबा जोङो लाथो- लाथो खारैजों ओ एवनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन ओ नाथाय ओ थास'खौ जोङो सामफ्रोमबो जाबा बिदि बिदिनो जोङो ओ देहाफोरा एसे दुरबल मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ गावखौनो दुरबल मोनखाङो बिदि जोङो थास'खौ सामफ्रोमबो ओ जानो हाया ओ बिदिनो जोङो आथिंफोरखौ
ओ जेब्ला सायो आय आथिंफोरखौ जोङो ओ जेब्ला सायो अब्ला जोङो ओ गोदो आबैमोननि जोङो गोदोनिफ्राय आबैमोननि खुगानि बे खोनानो मोनो दासिबो जोङो ओ बिदि जोङो सायबाथाय जोंनिया रोजाबनानै बे थास' आइथिं एबा थास' बेदरखौ जोङो सायबा ओ बिदिनो ओ मानो ओ ओंख्रिया मानो होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बे थास' बिथ्रिफोरखौबो जोङो ओ थास' आइथिंफोरखौ ओ नाजों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो जोङो थास'निफोरखौ ओ बिदिनो जोङो बेदरफोरखौबो ओ न'नि साय जोङो ओ बेदरफोरखौ जोङो आसु थास' एबा ओ अलद' थास' एबा ओ गुबुन गुबुन गुबुन थास'फोरखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ न'आव जोङो आसु थास' गायनाय खौ जोङो सिगांग्रो मोनजाग्रोयो बिदिनो जों हाथाय बाजाराव फाननानै जोङो नांगौ मुवा बेसादखौ जों जोङो बायनानै मोनो बिदि रां खामायनानै। ओ नाथाय जोङो ओ न'आव गायनायनिसाय जोङो हा ग्रा बंग्रानिया बाथि बांसिन कद एबा गोथाव खहाबथावना जायो होनना मोनथिनाय जायो नङा होमबा। ओ जोङो बिदिनो कट मोनसिनो बि दिनो जोङो थास' ओ बेदरफोरखौबो जोङो जावना लाबोनानै बिदि जोङो बर' आइजो फोरखौ एबा बर' बिमाफोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव सैनानै जोङो ओ फाननाय नुनो मोनो। बि दि जोङो खिजि हिसाबाव जोङो फाननाय नुनो मोनो ओ नाथाय बेफोरखौबो ओ बिदिनो ना फोरजों ओ थाइगिरजों ना जोङो ओ हाखर एबा फुख्रिनि नाफोरजों जोङो संना जानायखौ गोबां नुनो मोनो। ओ बेखौबो जोङो खारै एबा मिखिजों गोबां जानाय नुयो नुयो नङा होमबा नोंथां? ओ नोंथाङाबो ओ थास' खौ माबायदि जायो नोंथांनि ओ नोंथां लाहाबो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोल गामिफोरावबो बेबादिनो थास'खौ संनानै जायो आरो जोङो बेफोरबायदिनो ओ फालांगिबो खालामनायखो जों नुनो मोनो। आरो बिदिनो जोङो थास'फोरखौहाय ओ बायदि बेसाद फोरावबो जोङो ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जों नाफामफोर बानायो ब्ला बे नाफामाव जोङो थास' बिलाइ होनानै ना गोरानजों देनानै बानायनायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ।
बिदिनो थास' बिलाइखौ जोङो ओ ओ बे नाफाम बानायनायावबो जों बाहायनाय जायो आरो ओ बिदिनो थास' बिबार थास' आइथिं थास' बेदर थास' बिथ'राइ बायदिफोरखौबो जोङो ओंख्रि जाजोबो होनना नोंथाङानो बुंलांखाबाय नङा होमबा ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलफोरावबो बर' आइजोफोरखौ बिदि ओ जोङो न'आव गायनानै लायाब्ला जों हाग्रा बंग्रानिफ्राय बिदि नागिरनानै बर' आइजोफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो जोबोर गोथाव गो थाव ना, बेदर ओ बायदिफोरजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जोङो बे दैज्लां समावहाय जों बांसिन थास' बिबार आरो थास' आइथिंखौ जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों थां ओ दैज्लां बांसिनै थास' बिबार थास' आइथिंखो जायो ओ बिदिनो ओ थास' बिबारखौहाय जोङो ओ बय बयलारफोरजोंबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरो अमा बेदरजों जानाय आरो ना ओ ना गोथां, ना गोरान बायदिफोरजों जों संनानै जानायखौ नुनो मोनो। जोबोर गो गोथाव जायो। बिदि संनानै जायोब्ला आरो खायफा खायफा ओ बेदर ना बायनो हायो फोरा ओरैनो गोजाबो थास' बिबार गोजाबो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। बेखौहाय जोंबो संनानै जायो खायफाया खारै होनानैबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो, बिदिनो ओ जोङो थास' आइथिंखौबो ना आरो खांख्राइ, ओ बिदिफोरजोंहाय संनानै जानायखौ नुनो मोनो जों बांसिनै थास'नि, ओ बेफोरखौहाय ओ नाफोरजों जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नो थां ओ बिदिनो जोङो, ओ थास' बेदरखौबो जोङो दाउ न'नि दाउ बेदरफोरजोंबो संनानै जानायखौ नु नुनो मोना ओ जोङो बांसिनै ओ, थास' बेदरखौहाय जोङो हाग्रानि थास' बेदरफोरखौहाय जा गोथावसिन जायो होननानै जोङो ओ बयबो बुङो नङा होनबा नों, थां बिदिनो जों हो बे बायनानै ओ मोननाय आरो न'आव गायनानै लानाय बे आसु थास'फोरनिसाय जोङो, हा ओ हाग्रानि ओ थास'खौबो जोङो, ओ हाथाय बाजारफोराव फाननायखौ नुनो मोनो ओ बांसिनै जोङो बे हाथाय, ओ हाग्रानि थास'खौ बायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरखौ थाव संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो खारदैजोंबो खायफा खायफाया संनानै जायो। गाव गोथाव मोननाय। गावनि गोसो बादियै गावखौ हाबनाय बादियैहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि, ओ ना दाउ आरिफोरजोंहाय जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नों थां ओ बे थास' बेदर, फोर संनानै जायोब्लाथाय जोङो बांसिनैहाय ओ गोबाङानो, बेखौहाय मानो होननानै जोङो मोखै सङोब्ला गोखैफोर होनानै जानाय, नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां बिदिनो थाइगिर, आरो मैथा बायदिफोर होनानै गोखै जायखिजाया गोखै होनानै जोङो ओ संनानै जानायखौ नुनो मोनो, आरो जोङो बै थास' बिथराइ फोर, खौबो औ ना गोरान ओ ना गोथां बायदिफोरजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो जों बे, थास' बिथ'राइफोरखौबोहाय जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय बिदिनो लामा लामा आरो हाग्रा, बंग्रा बायदिफोराव ओ नागिरनानै हाय जोङो मुथा मुथा, खालामनानै फाननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो गोजो गोजान गोजान जायगाफोरावबो जोङो नोगोरफोराव बेफोरखौ मोननो गैयिलाय जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय, फ्रायनो खाना लांनानैहाय नोगोरफोराव फानहैनायबो जोङो खायसे बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो नङा, होनबा नोंथां ओ बिदिनो बयजोंबो, ओ मोजां मोनजानाय जोबोर ओ गोथाव ओंख्रि बे ओ थास'निफ्राय मोननाय बे ओंख्रिफोरा,
औ
औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनाया समाय गोबावावबो जाबाय ओ दिनैनि राज्लाय जिरनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां,
औ दे होमबालाय नोंथां,